हेलौ
हेल
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां
दं नोंथाङा
आं मोजाङैनो दं नोंथां नोंथाङा माबोरै दं
औ आंबो मोजाङैनो दं नोंथां गसाइनि अनायाव
औ नोंथां
औ नोंथांखौ ओ आङो दिनै फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं नोंथांजों दसे सम जोंनि ओ बर'नि बर'नि न'खरनि सोमोन्दै सावरायनो होननानैसो आं नोंखौ हरदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां ओ सम होनो हागोन रायलायनो हागोन नोंथां।
औ
औ नोंथां
बिदिब्लाथ' जोंना बर'नि न'खर होनोब्ला गोदोनि बर'नि न'खर आरो दानि बर'नि न'खर गोबां जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों एबा फारागखौ नुनो मोनो।
औ नोंथां।
बिदिनो जोंना गोदोहाय बर'नि न'खर होनोब्ला गिबियावनो गंसे बाथौसालि थायो बे बाथौसालिनि सानजाहाहाय थायो जोंना माइ बाख्रि एबा ओ औ खोलाहा खोलाहाजाय थायो जोंना मोसौ गलि आरो साहाजाय थायो जोंना थाग्रा न' बेनि सानजाहाहाय थायो जोंना इसिं न' आरो सोनाबहाहाय थायो जोंना न'खरनि ओ सुबुंफोर थाग्रा न' बिदिनो जोंना साहानिया न'खरनि गाहायला थाग्रा न' जाहैबाय ओमफ्राय सोनाबनिया जोंना न'खरनि गुबुन सुबुंफोरा थाग्रा न' जाहैबाय।
औ नोंथां।
औ बिदिनो जोंना गोदोहाय ओ बर' न'खराव ग्रोम ग्रोम मोसौ गलि एबा मोसौ बेजों लोगोसे जोंना गासै न'खरावनो अमा फिसिनाय ओ बिदिखौ जोङो नुनो मोनबोयोमोन।
औ नों थां नंगौ।
बेजों नाथाय जोंना दा दानि मुगायाव जोङो गोबां सोलायनायखौ नुुबोनो मोनबाय आरो गोदोहाय थायोमोन जोंना बर'नि न'खराव ओ बिदिनो हिसानसालि ओम ओमफ्राय जोंना दिंखिसालि उहाल बायदिखौ जोङो बर'नि न'खराव नुनो मोनो नांगोल जुंगालजों लोगोसे गोबां बर'नि गासैबो जा थानांगौ बेफोरखौ जोङो बर'नि न'खराव थानायखौ जोङो नुनो नुनो मोनोमोन। नाथाय जोंहा दा नाथाय जोंहा दा बेफोरखौ जोङो बर'नि न'खरनिफ्राय एबा गासैबो न'खरनिफ्राय नङाब्लाबो गोबां न'खरनिफ्रायनो जोङो गोमालांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय।
नंगौ नोंथां।
औ बे गोमालांनायनि जाहोनखौ नोंथाङा मोनथियोब्ला आंनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ जोंनि बर'आ थारैनो नोंथां होननाय नंगौ। जोंनि बर'नि सुबुङाव दा जोङो बेफोरबायदि नुनो मोनबाय
औ।
ओ जेनेबा माने एसे जोंनि बर' फ्रि आरो ओ नांगोल बायदि बे जेखाइ खबाय बेफोरखौ जोङो खम हो बेफोरखौ जोङो खमायनाय नुनो मोनबाय। मानोना दानि दानि दिनै गासैबो ओ जेरै नांगोलाबो ट्रेक्टर जानो हमबाय आरो ट्रेक्टर सुबुं ट्रेक्टर खौ बांसिन बाहायग्रा जाबाय आरो नांगो गोल नांगोलफोरखौबो इदिनो दानिया बारा बानायला जेखाय खबाय खौबो दा मानसिफोरा ओ बारा ना गुरला लोगोसेनो माइ ओ बाख्रिफोरा बिदिनो ओ प्लास्टिकनि गोदिर बस्था बेफोरबायदि जानो हमबाय सोलायनो हमबाय लोगोसे दा आरो ओ बिदिनो गासैबो सोलायनो हमजोब्बाय होसानसालियाबो गासैबो मिसिनदो दाग्रा बेफोरबायदि ओंखारनो हमबाय बेनिखायनो जोंनि बर'नि न'खराव ओ बेफोरबायदिखौ खम नुनो मोनग्रा जाबाय बांसिनानो ओ दाना बेफोरबायदिखौ बाहायला बा बांसिन जों बर'नि न'खराव बेफोरखौ नुनो मोनला। बेनो जोंनि बर'नि मोनसे मोनसे बाहागो गोया खमायलांदों आरो आं बेखौ ओ सानदों। बा आरो बेखौ नुदों नाथाय जोंनि ओ बर'नि ओ बेफोर गोमालांदोंबाबो नाथाय बर'नि मोनसे मोननै मोनसे मोननै बेफोरो दाबो ओ लाखिनानै दं। जेरै जेखाइ खबाइफोरखौ ओ गोबां नुवाबाबो खायफा खानि न'खरनि न'खराव नुनाय जायो। नांगोलफोरखौबो खाफाखानायनि न'खराव नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो बर'नि सुबुंफोरा लोगो गोसेनो दाउ अमा लायोमोन गोदो गोदाय नाथाय दा खम खम लानाय नुनो मोनो थेवबो बेफोरखौ लानाय ओ लायो लोगोसेनो आरो ओ बोरमा मोखौ हांसो दाउ बेफोरखौ ओ लाफिन माने लाग्रा जादों सिगांथ' बिदि बोरमाफोरखौ बार बांसिनानो लानाय जायामोन नाथाय दा गासिखौबो माने बोरमा मोखौ बेफोरखौबो लाग ग्रा जादों नाथाय लाबाबो एसे खमै ओ ला नाय जादों बेखौ नुनो मोन्दों आरोना ओ नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नना बेफोरो बर'नि दाउ अमाफोरा माबायदि जोबस्रांलांनो हमदों।
औ नंगौ नोंथां ओ जोंनिया बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि बर' सुबुंफोराबो जोंना दानि मुगायाव समजों लोगोसे खारफानो सोलोंबाय आरो रां रांखान थि बिथिङावबो गोबां दावगानो हमबाय बेनि थाखायनो जोंना गोदोनि खायसे खायसे ओ जोङो जेनेबा हिसान दानायानो होनना बुं जोंहा दानि समाव बेफोरबायदि हिसानखौ ओ दानानै जोंहा दख'नाखौ गावबा गाव दानानै गाव गावनो गानफिननो जोंहा सम गैला मानोानो होननानै बुङोब्ला जोंना दख'ना गांसे दानाय लोगो लोगोनो जोंना गोबां सम नांगौ जायो बेफोर समखौ जोङो बे दख'ना गांसेखौहाय जोंहा बायनानै गाननानै बे समखौहाय जोंहा गुबुन खामानियाव बाहायो बिदि जालांबाय नाथायबा जोंनिया बर' जों बर' होननानै जोंना बर'नि गोदोनि सि दानाय बायदिसिनाखौ जोंना लाखिनांगौमोन नाथाय जोंहा समनि आंखालनि थाखाय जोंहा गोबां सुबुङानो बेफोरखौ नागारनानै गोबां बे गुबुन खामानि मावनो हमबाय बिदिनो जोंना ना गुरनाय औ जेखाइनि बेलायावबो जोंना ना गुरना गोदो माबेबा फोथारफोरावनो जोंना एबा दंग'फोराव जोंना नाखौ थसे सम गुरहैबानो जोंना खबायफा गाहाम मोननानै फैयोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव नाखौबो बिदि मोनला आरो जोंहा गोबां समनि आंखालनि थाखाय नाखौबो गुरनो थांनो हाला बेनिखायनो जोंहा बर' न'खराव जेखायखौबो हेबनानै दोनला गोबां न'खरावनो थिग बेबायदिनो औ दाउ अमानि बेलायावबो जोंना बिदिनो दाउ अमाखौहाय जोंहा फियो फिसिनाया थेबो गोबां न'खरावनो दानिा नुनो मोनला मानो होननानै होन्नानै बुङोब्ला जोंना दा बे दाउ अमाफोरनो आदार होबाय थानोबो सम गैला ओ मानोना खायसे खायसे न'खराव ओ सुबुंफोरा ओ खा सानै साथामहालागै जोंना साख'रि गोनां जायो बेफोर ओ सुबुंफोरा जोंना दाउ अमानो आदार होनो एबा बेफोरखौ जोथोन लानो थाखाय जोंना समखौनो मोनला बेनि थाखायनो जोंना बेफोरबो ओ गोदोलांनो हमबाय। जोंना आरो दा जेनोबा गोदो औ गोदोनि गिसिबनि जायगायाव दा जोंना फेन बायदिसिना फैबाय कुलार बिदिनो जोंना ओ जेनोबा ओ गोदोथ' जोंना गिसिबजोंसो ओ हरफोरावबो उन्दुयोमोन नाथाय जोंहा गिसिबजों गिसिब सिबनाय आरो गिसिब सिबनानै उन्दुयोब्ला जोंहा जोबोर खस्थ' मोनो मानोना जोंहा ओ उन्दुलांनांगौ गाबोनबो खामानि दोङो गाबोनबो थाब सि खारनांगौ बिदिनो जोंना आ आखाइजों बेसे गिसिब सिबना उन्दुनो बिदिनो मेगन मोदैबो जायो माबो जायो बेनिखायनो जोंना फेन बायदिसिना ओंखारबाय ओ खम बेसेनावनो मोनो बेफोरखौ आरो बेफोरखौ बाहायोब्ला ओ जोबोर मोजां मोनो बेनि थाखायनो जोंहा बेफोरखौबो ओ बाहायनो गार लांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। बिदिनो जोंना बर'नि नखर फोराव मोसौ गलि बिदिनो ओ बाखरि खायसे खायसेयाथ' जोंना आबादफोरखौनो दाना मावनो थांला बेनि थाखायनो जोंना बा ख्रि बायदिसिनाखौबो जोङो नुनो मोनला बर' न'खराव।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
नंगौ।
बिदिनो जोङो ओ बर'नि बिदिनो मोनसे मोनसे ओ खम जालांनो हमदों।
औ नंगौ।
लोगोसेनो आरो ओ जोङो गोदोनि दिनावहाय साथि ओ साथिफोरजों फरायोमोन बा साथिफोरखौ जोङो ल गायोमोन नाथाय ओ दानि दिनाव बेफोरो गा लाइन जाजोब्बाय गोदोनि दिनावथ' गासै बो लेम्प साथि बेफोरजों सोलिलांबाय नाथाय दानि गोदान दिनाव गासैबो लाइटजों बाहायजोबनाय जाबाय। गासैबो खामानिखौ जेरै संनाय खावनायावबो ओ लाइनजोंनो बानायनाय बेफोरबायदिबो ओंखारबाय बिदि नो लाइनजों गासैबो ओंखारलांनो हमबाय आरो। आं बेखौ ओ माने नुदों।
औ।
ओ नोंथां।
बिदिनोहाय दानिया जोंना ओ खम समनि गेजेरावनो ओ गोबां खामानिखौ मावनो हायो बेनि थाखायनो जोंना दा ओ जेनोबा जोंना ओम नांगोलजों एवनानै गोदोहाय खामानि ओ माइखौ गायोब्ला जोंना गोबाव सम लायोमोन ओ बिगासे हा खौनो जोंना सानब्रै सानबा लायोमोन नाथाय जोंना दानि मुगायाव ट्रेक्टरजों हाल एवनानै माइखौ गायोब्ला जोबोर खम समनि गेजेरावनो जोङो ट्रेक्टर ओ माइखौ गायनो हायो एबा माइ हानायनि बेलायावबो जोंहा गोदोहाय गोबां सुबुं लोगो नांनानै हायोमोन बेसेनाव न'खरसे बेसानाव न'खरसे बिदिनो जोंना गोबाव सम लायोमोन नाथाय दानिया जोंना ट्रेक्टरजों हानाय लोगो लोगोनो जोंना नानायबो जानानै फैखायो बेनि थाखायनो जोंहा ओ दानि मुगायाव बिदिनो समखौ ओ जो जोबोद ओ बेसेन गोसा महरै बाहायनानै जोंना ओ बिदिनो गोबां बर'नि न'खरनि गोबां उम मुवा बेसादा गोमालांनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिमुवाबो जोबोद गोहोम गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनदो।
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां जोंना बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंथांजों रायज्लायनानै आं गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ मोनथिनो मोनबाय बेनि थाखाय नोंथांसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आं।
औ नोंथां आंबो नोंथांजों रायलायनानै मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनाय मोनदों ओ लोगोसेयैनो नोंथांजों रायज्लायनानै आङो जोबोोर गोजोननाय मोनदों।
औ बिदिब्ला गोजोन थों नोंथां।
औ दे नोंथां गोजोन्थों।